हेल'
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ सम दङना नोंथां?
नोंथां औ औ दङ नोंथां।
औ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना?
औ नोंथां। सावरायजागोन
औ आं आबाद मावनायनि सायाव दोरोङारि आरो आथिखालनि आबाद मावनायखौ बिथा खा खालामनानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन दा सम होगोन ना?
ओ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
सुबिदा गैया औ आबादाथ' जोंनि बर' हारिनि ओ माने आबाद बर' हारियाथ' आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा दा गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायोब्ला गाहाम जागौमोन नामा।
औ अ नंगौ नोंथां ओ थारैनो ओ जोंनि बर' हारिया आबादजों सोनारनानै जाग्रा बा जों आबाद मावनानै जाग्रा होननानै जों गाव खौनो सानना लानांगोन नोंथां औ दाय आबाद मावनाय ए आव जोङो माइ आबाद होननानै बुङबाल' जों जानाय नङा जोंहा आबादा गोबां रोखोमनि दं जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादा बेलेग ओ ओमफ्राय जनाय आबादा बेलेग जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय थारैनो मैगं थाइगं गंबो जोङो जो गायो जेरै माइजों लोगोसे जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जोंहा सबायाइ बिमा भेन्दि बैफोरखौ जोङो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां। दिनै मेसें बोथोराव होनना बुङोब्ला जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो माइ आबादखौ मावनो हाया नङा जोङो माव मावनो हायो नाथाय माखासे मा ओ जोङो गावनि जायगानि थासारि बा दै दैनि था सारिखौ जों नायनानै मावनांगोन ओ माखासे मेसेंआवहाय जोंहाथ' अखा बांखा जोबोद खम नालाय जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय गोब्राब जायो बोथोरखौ लानानै जोंहा माखासे ओ गावनि नाज ओ माखासे खाथि खाला हाखर हाला फख्रि दै बैफोर दङब्ला जोङो बैफोरनि दैजोंनो जोङो सारनानै मा ओ माइ आबादखौ मावनो हागोन नोङो आथिखालावथ'ओ टेकनिक ओ गोबां इन्जिनियारिंफोरनि सोनारनाय जोंहा सलार चार्जिं जि आथिखालाव दुब्लियावनो जोङो मा बरिं खालामनानै नो जोङो बैसोरनो दै बोखांनानै जोङो आबादखौ मावना मावनो हायो आरो मेसेङावहाय
औ थारैनो नाथाय दैलाङाव जोङो मा मानसि ओ मिथिंगायारि
ओ अखा बांखा जि बोथोर दै बोथोर होननानै जोङो बैजोंनो ओ सोनारनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो नाथाय मेसेङावहाय जोङो मैगं मैगं-थाइगङा बांसिन जायो जेरै जोंहा गोबां गायनो हायो। ओ लाव, जोगोनार बिनि उनाव जुखाम
थाम
जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने मेसेंआवहायनो बांसिन जोङो ओइ मैगं-थाइगंनि आबादखौ जों बांसिन मावो नङा मा नोंथां औ जोङो दिनै ओ आबाद मावनानै ओ गावनि न'खराव जानायजों लोगोसे माइ आबादाथ' जोंहा गावनि बोसोरारि ओ ओंखाम जों जायखौ सोरांनायनिफ्रायनो मोना जाासिग बांसिन जोङो जायो नङा होमबा बेजों लोगोसे जो मैगं-थाइगंखौबो जोङो गावनि न'आवनो जों आबाद मावनानै जोङो न'खरावनो गावबो जानो हायो लोगोसे मा जोङो खौ हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फाननानैबो जोङो माखासे ओ बेफार फालांगिबो मावनो हायो। जायजों जोङो गावनि जिउ राहा लामा दानायाव जोङो ओ जि गरसे गरनै रां रुफा फैयो बैजों मा जोंहा गोबां हेफाजाबबो मोनो। नङा होमबा नोंथां आं आबादजों लोगोसे बेखौ सानो ओइ गावनि जानायजों लोगोसे ओ बेफार फालां गाव मावनानै ओ फान नानै बेफार फालांगि मावनायखौबो आङो मोजां रा-रा-रा-राहा लामाखौ नुहुरो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो। जों गोबां सुबुं
बेयाव
औ जों गोबां सुबुंफोरखौनो आबादनि सायाव सोनारनानै गावसोरनि न'खर राहा न'खरनि जिउ राहा खुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो नङा होमबा।
ओ नंगौ नोंथां
आथिखालनि गोबां सुबुंफोरानो ओ साख्रि बाख्रि मावनायनि सोलाय आबादखौबो गावसोरनि जिउ राहा एबा आबाद आबाद मावनानै जों गावसोरनि न'खर फोथांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जिहेथु आबाद मावनानैबोथ' जोङो फालांगि खालामनानै आबादनि जोहै आबादखौ जों फालांगि खालामनानैबो जों गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां
दिनै गोबां सुबुंफोरानो गावसोर आबाद मावनानै गावसोरखौ सिनायथि होनो हादों एबा गावसोरनि आथिङाव गसंथानो हादों आरो बयजोंबो सिनायजानायबो जानो हादों। दा गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनाया दं आरो आथिखालनि आथिखालनि आबाद मावनायनि आदबनि सायाव जों माखा-माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनदोंब्लाबो आथिखालाव ओ आबाद मावनायखौ जों गोबाङैनो नुनो मोनबायबो। मानोना आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि जौगानायखौ लाबोनो हादों आथिखालाव खिन्थु आबाद मावनायाव बेस सोरनि बाहायनाय रासायनारि हासार आरो बायदि बायदि खह देहानि थाखाय खहा गोनां बायदि बायदि मुलिफोर बाहायनायखौ जों आथिखालाव नु नुनो मोनदों जेरैहाय ओ एम्फौ जानो हायैनि जों मुलि बाहायनायखौ नुनो मोन्दों हाग्रा फोथैनायाखौ मुलि हाग्रा फोथैनो थाखाय मुलि बायदि बायदि मुलि बाहायनाय आरो रासायनारि हासारफोर बाहायनाय जों नुनो मोनदों जायफोर जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां आथिखालनि ओ सुबुंफोरा बिदिनो खायसे मुलि होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जानानै खायसे देहायारि जेंना एबा बेराम आजारफोर जानायाबो आथिखालाव गोबां बांबोबाय ओ जेरैहाय जोङो हाग्रा फोथैनो थाख खाय बाहायनाय मुलियाव गाबसनोब्ला ओ बिदिनो जों पेरालायसिस बायदि जानायनि चान्स दङ आरो जों जानायखौ नुनो मोनदोंबो मानोना आथिखालनि सुबुङा थाब जानायखौ नायो एबा बांद्राय खस्थ' खालामनो बायो जाउनाव हाग्रा फोथैनो थाखाय मुलि सारदों बेफोरखौ जानानै बोरमा बिदिनो खायसे जिउ जिबिफोरा अबथिरायै माने थैनो गोनां जादों बिसोरबो आरो सुबुं माहारियाबो खायसे खायसे बेरामजों जुजिनांदों दा जोंनि आर आबाद मावनायनि आदबा गोदोनिफ्राय ओरैबायदि सोलायबाय आथिखालनि आबाद मावनाया जोंनि थाखाय खाय माब्लाबानि समाव खैफोद गोनांबो जानो हागौ होननानै एबा जानो हागौ एबा जादोंबो जों नुनो मोनदों जेरैहाय गोबां सुबुङानो देहायारि नोरजिया जालांदों मुलि होनाय मैगं थाइगं जानानै थाब थाब बेमार आजाराव गोग्लैनांदों सानाय सुनाय बायदि बायदि बेमार आजार सिखारनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों गोदोनि दोरोङारि आदब बायदियै आबाद मावोब्ला जोबोद गाहाम जागौ मानो होनोबा गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनायाव जेबो मुलि मुलिनि बाहायथि गैयामोन ओ बिसोरो नांगोलजोंनो हालेवनानै मस्थ'यै बिदिनो हाग्रा गारै गारै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बोथोरारि मैगं थाइगं आरो आबाद मावनायखौ जों खोनानो मोनदों एबा नुबोदोंबो आजै आजौमोननिफ्राय दा बिस सोरनि बाहायनायाव बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' खालामोमोन बिसोरना बेमार आजार जानायनि जेबो चान्सबो गैयामोन एबा खम जायोमोन जायोब्लाबो बिसोरनि मैगं थाइगं अर्गेनिक न'खराव न'खराव मोननाय मैगं थाइगंआ जेबो देहानि थाखाय खहा गैयामोन आथिखालाव नाथाय गोबां खहा गोनां दा बेनि थाख खायनो गोबां ओ फाहामथाय लानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों अब्लाबो बेफोरखौ मावनानैनो जोंनि गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव गावसोरनि न'खरखौ दादों एबा न'खर खुंनाय न'खर खुनायखौ जों नुनो मोनगासिनो ओ बेबायदिनो जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला बायदि बायदि मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि आबाद मावनाय फोरखौ मिथिनो मोनो नङा होमबा
औ थारैनो
आथिखालाव
थारैनो दिनैनि दिनावहाय आबादारियानो आबादारियानो जोंनिख्रोइ सबसे गिदिरसिन नङा होमबा ओ दिनैनि दिनाव आबाद मावाब्ला जिमान नोंथाङा जिमान गिदिर मानसियानो जा गोबां रां रु फानि गोनां मालिकआनो जा दिनैनि दिनाव आबादारिया जुदि आबादाव आबाद मावनानै फोथाराव ओंखारना नै जुदि आबाद मावाब्ला नोंथाङा जिउखौ बोरै दालांनो। जाय आबाद नोङो जाय आबाद मावनायखौसो बैनि मोननाय मा खासे फिथाइ सामथाय होन ओ माइ माइरं होन मैगं थाइगं होन नों बैखौसो जा नानै थांनानै थागोन नङा होमबा नोंथां? नाथाय बेनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ गोदोनि समावहाय मा ओय माखासे गाव निथि हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ मावगोन ना नाथाय आथिखालाव मा माखासे मा दिनैनो जुदि जोङो माखासे आबादखौ मावदोंब्ला गाबोन समनिहानि गेजेराव बिनि फिथाइखौ लुबैयोबा गाबोन समनिहानो जोङो देरजानो बा गिदिर जाजानो लुबगैयो जों माखासे रासायनारि मुलि बाहायनानै मा खालामो ओइ दिनै जि सानाव जानांगौ मुवा बेसादखौ मा खालामो नै बा सानथाम सानबा सानब्रै नि गेजेराव जोङो बेखौ दिहुननाय नुनो मोनो बेजोंनो जोंनि जिउआबो माखासे गावनि देहायाबो जुजिनांगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां जुजिनांगासिनोबो दं आथिखालाव।
औ जों नुनो मोन्नो नङा होमबा गोबां बिदिन्थिफोर जों मोननो थांदों आथिखालाव।
थारैनो।
औ।
अब्ला नोंथांजों ओ दिनैनि सावरायनायखौ बे समाव दोन्थ'नोसै नामा जोंहा समाबो जाबाय।
औ समाबो जाबाय होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ।